नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना
खोनादों खोनादों खोनादों
अ दे नोंथां माथो गरमफोराबो बिराद गरम जाग्रा जाबायलै नोंथां
गरम नोंथां गरम एकदम देग्लाय जिबायदि गरम जादों माने गामाखालि बोसोर सोराव जोमब्लाबो देग्लाय बांसिन फिलिंसा फैदों नोंथां गरम जानाय बायदि
देग्लाय
औ-औ-औ बेनो बेनो
नोंथां आं नोंनाव कल हरनाया बेनो गरम बोथोरनि सायाव जों सावरायनि बा माबे माबे जायगायाव बांसिन गरम जादों बा आथिखालावथ' बांसिन गरम जायो मान नि थाखाय बांसिन गरम जादों बिनि सायाव एसे नोंथांजों सावरायनो
औ-औ जागोन नोंथां जागोन दे सावरायनो
औ-औ दे
औ
नोंथां
नोंथां होमबा नोंथां जि ओ मोनसे ग्लबेल वार्मिंनि बाथ्रा फैबाय
जायखौ जोङो खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनाबाय थादो दे नोंथाङा बुंलांदो
दा ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय जागायनांगोन नोंथां। माने ग्लबेल वार्मिंनिआ ओरैबायदि मोनसे थासारियाव फैबाय। जायनिखि दस बोसोर एबा जि बोसोरनि उन उन जिर' पइन्ट टु पारसेन्ट दुंखावनाया बारायनिफ्राय बारायबोबाय थादोंनो। दा बेखायनो हयथ' देग्लायनि जि मोनसे थासारि बेयो हयथ' देग्लाय जोङो। थांनाय दस बोसोरनि सिगांनिफ्राय बेखायनो जों फिलिंस हयथ' जादों खोमा। बेखायनो जोङो थार्टिफर थार्टिफाइभ डिग्रिब्लाबो। जों फर्टि टु फर्टिफाइभआव थानाय बायदि मोनथारो नोंथां गरमा। दा बेखायनो दा बेखायनो जि सरखारनि बा जुनाव जि माखासे पलिसिफोर। बा जुनल' नङा बा जुनखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना जि माखासे ग्रिन रिभलसन लाबोबाय थादों। जि माखासे अक्सिजेन बारायनांगौनि थाखाय जि दंफां लाइफां गायनाय। दा बे बिथिङाव सरकारनि जि आसनिफोर सरकनि जि मोनसे स्किमफोर बियो जोबोद मोजां। आरो खालि सरखारारनि स्किमफोरजोंल' जों सोनारनानै थानांगौ बेबायदि नङा नोंथां आंनि बुजिनायाव बेयो जों बयबो साफ्रोमबो नोगोरारियानो। सांग्रां जाथारनांगोन जेरैनोखि जोङो। मिथिंगाखौ जों साबना हाबना मोजां खालामनो हायोब्लानो जोंनि। इयुन जोलैयाबो जोबोद रैखाथि गोनां जाहैगोन नोंथां। दा नोंथाङा बे बिथिङाव। फंनैसो बुंग्रोनो हायो।
मा होनदों नोंथां।
ओ नोंथाङा बे बिथिङाव एसे फंनैसो नोंथांनिफ्राय सोदेरहरनो हायो।
औ नंगौ नोंथां दाथ'। बिराद गरम जादों माने बे गरम जानाया जाहैबाय बिफां लाइफां। बिफां गैयि बा बिफां लाइफांखौ जोङो सुबुंफोरा बांसिनै दानफायनाय बा। माखासे। हाग्रा एवस्रांनाय बा बिफां लाइफांखौ बांसिनै सुबुंफोरा नांगौनि बारा। दानफायनायनि जाहोनाव बांसिनै गरमा जादों होननानै आं सानो आरो। माने गोदोनि समाव बेफोरबायदि गरम जायामोन दा बांसिनै। गरम जाग्रा जाबाय मानो होनोब्ला जोंनि। सुबुंफोरा बांसिनै बिफां लाइफां बिदिनो। माखासे मिथिंगायारिफोरखौ खै माने। खहा खालामगासिनो दं जायनि जाहोनाव गरमा बांसिन जायो। ओरै थांनानै माने माबाथिं। अरुणाचल बा अरुणाचल हाजोथिं थांनानै नायोब्ला बिसोरनियाव गोबां दंफां लाइफां थायो। जायनि जाहोनाव बिसिनाव एसेबां गरम ना जाया गोबां बार बारो गोबां। गुसु बा इसेबां बिसिनाव गरम जाया मिडियाम माने। गरमबो नङा माने एसेबां गोजां।
माने थासारिया कन्ट्रलाव दं आरो।
औ औ।
ओं ओं ओं।
माने बिस बिनि बायदि जोंबो खालामनो थाखाय जोंबो सुबुंफोरा बिफां लाइफांखौ गायनांगोन। जुदि जोङो बिफां लाइफांखौ दामफायो दानफायनायाबो गोरोन्थि नङा नाथाय। नाथाय बि दानफायनायनि बेलायाव जोङो मोनब्रै मोनबा जों बिफां लाइफांखौ गायनो हानांगोन। गाय जुदि जोङो बिफां दानफायदों होननानै जुद जुदि जोङो बिफां लाइफांखौ दाना बा जोङो। गायाब्लाथाय जोंनि बिदुङा बांसिनै गोहोम गोलैगोन बा सुबुंफोरनि। माने थानो हायि बा गरमा बांसिन जागोन होननानै आं सानो आरो। बा बोसोरनि सिगांबा बिदि नङामोन।
औ।
माने उन माने थांखांनाय बोसोरफोरावथ' एसेबांदि गरम नङामोन नैबे। बोसोराव बांसिनै गरम जादों आरो आंनि सा साननायावबा दुंहाव थासारिया बांसिन जादों।
नंगौ नंगौ।
मानो होनोब्ला जों सुबुंफोरा बांसिनै। बिदिनो मालाबा समाव गोबां बिफां लाइफांखौ सुबुंफोरा दानफायो बा गावनि मुलाम्फानि थाख। गायो बैफोरखौ फांसे बिब। बिफां दानफायनाय लोगो लोगो जों गायनांगौ मानो होनोब। जों आबहावाखौ गुबुंलेख। खालामनो हाया बा आबहावा गुबुंले खालामनाय लोगो लोगो थासारिफोरा गाज्रि जानानै दं। दुंहाव जागोन थानो हायै जागोन बेमार आजारा गोबां बांगोन। जाय दुंहाव थासारिनि। जानायाव माने थानो सुखुनाय नङा जेरावबो थानो सुखैनाय नङा। बेमार आजारफोरनि माने बांसिन बांनायनि चान्स थायो आरो जुदि जोङो। बेफोरबायदि गरमाव थाबाय थायोब्ला। सोरबा प्रेसार थानायफोरा बे गरम बोथोराव बारा सै जयै थां। हानाय नङा बा बै समाव जोङो। अब्ला दा बे गरम बोथोराव गोबां सुबुंफोरा। गरम गरमाव थानो हानाय नङा आं सानो बे। गरमा आथिखालाव मानिफ्राय बांसिन जाखो गोदो उन्दै समाव जों बेफोरबायदि गरम मोनामोन। बा एसेबां बिदि गरम नङामोन आथिखालाव खोब गरम जाग्रा जाबाय बा जोङो बिफां लाइफां दा हाग्रा बोस्रांनाय हाव्रा हाग्रा एवस्रांनाय बैफोरखौ जोङो होबथानांगोन मानो होन होनोब्ला जोङो बेफोरखौ होबथायोबब्लासो जोंनि बिदुं माने गरम जानाय बा बांसिनै गरमनिफ्राय गरम बारा जानाय बेफोरखौ होबथानायनि राहाया मोनसे बेनो दङ माबाखौ होबथानांगोन जों बे बिफां लाइफां दानफायनाय आरो हाग्रा एवस्रांनाय बा अरनबारिखौ फोजोबस्रांनायखौ होबथानांगोन आरो जोङो औ नोंथाङाबो एसे बिनि बागै थ' गोबां मिथिगौ जानांगौ नोंथाङा बे एसे फोरमायबावदो
नंगौ नोंथां नगौ बा नोंथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे सुबुंफ्रा जोङो बिफां फांसे दाननायनि सिगां जेसेबां हायो बांसिन बिफांफोर दाननांगौ दाननांगौ जायोब्लाबो जेन मा बुंनो नागिरदों बेयाव जेनेबा बांसिन जेसे हायो बांसिन फांसे दंफङाव ओ फांसे दंफांनि सोलायै नोंथाङा फांबा बा दगा ओ स्नि बेफोरबायदि नोंथाङा बिफां गायनो थाखाय जि बाथ्रा बाथ्रा बुंदों आं बेखौ मोनदांदों नोंथांनि बे बाथ्रानिफ्राय खोनादोंानानै नोंथां औ होमबा हबा बेखायनो सुबुं फ्रा बे फारसे जोङो जोबोद सांग्रां जानांगोन जे फांसे दंफां दाननायनि सिगां सातथा आठथा दंफां गायनो थाखाय जोङो मोनसे सांग्रां जासिननांगोन आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय ओ आथिखालाव जि मोनसे उददगारि थासारि बियो इन्डास्ट्रिफोर दिनै बांनायनिफ्राय बांदों दा बेखायनो हयथ' ग्लबेल वार्मिंआव नैबे मोनसे वार्मिंआ एसे बारानिफ्राय बारा जादों जायखौ नोंथाङा थां थांनाय पास बोसोरनि सिगाङाव बेबायदिफाराबखिनि दुंखावनाय नङामोन होननानै बुंदों। दा बेखायनो जों बे इन्डासट्रि खौबो नांगौ जिहेतु बे मोनसे ग्लबेलाायजेसन आरो जोंनि दानि थासारियाव बेबो जोबोद गोनांथि। नाथाय इन्डास्ट्रि बहायोब्लाबो जों जाहाथे इन्डास्ट्रिनिफ्राय जिखिनि माखासे गाज्रि बारहावा जायो बारमण्डलाव जे बिनि सिगां जाहाथे बैखौ सोदांनो थाखाय जोङो बिफां गायनाय फारसे जोबोर सांग्रां जानांगोन। हयथ' नोंथांनि बे माखासे बाथ्रानिफ्राय आं बेखौनो मोनदांबाय। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जि दंफां लाइफांखौ दानफायनाय बेखौ जेसेबां हायो जों कन्ट्रल खालामनांगोन। नोंथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों आरो आंबोबो नोंथांनि बे बाथ्रायाव जोबोद एकमत गारांसो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव बुहुमा मोजाङै मोजां थासारियाव सोरनांगौब्ला आरो बुहुमाव थांनानै थानाय सुबुंफ्रा जुदि बुहुमा जोरजासिम थांनानै थाथारनांगौ जायोब्ला जोङो मिथिंङानि फारसे जोबोद सांग्रां जाथारनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनिफ्राय बोसोरब्र बोसोरै सोरबानि सिगां एमाजनाव जि मोनसे अर्डार खालामनाय एमाजननि जि मोनसे हाग्रामा बेयाव दिनै बुहुमावनो बिथांमोना नैजिदाइन जौखोन्दो अक्सिजेन होयो होननानै बुङो। दा बेखायनो एमाजननि अनगायैबो जोङो जाहाथे जेरावखि थाया मानो जाहाथे जोङो अक्सिजेनफोरखौ बार मण्डलखौ जेरै हायो जों साबना हाबना खालामनानै जों जाहाथे फैबाय दिनै गोलाव बोसोर जेन जोरनानै थायो जों बिनि थाखाय जों खामानि मावफानांगोन। दा बेखायनो आं बेखौसो सानो दिनैनि थासारियाव जे जोङो मिथिं फारसे जोोबोर सांग्रां जानांगौ जायोब्ला नोंथाङा दहाय जाय बाथ्राखौ बुंदों जे फसे दंफां दाननायनि सिगां गोबां बार जों साननांगोन आरो फांसे दंफां दानफायनायनि सिगां जाहाथे जों गोबां दंफां गायनानै जाहाथे बे फांसेनि जायगायाव गोबांथार जों बेनिफिट जासिननो हायो। बेखौनो नोंथांनिफ्राय आङो बेखौ मोनदांनो हाबाय।
नंगौ नोंथां। नोंथांनिफ्रायनो आं गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों नंगौ थारैनो जोङो बे बिदुं बांनाय बा गरमा मानि नाय जादों नंगौ बेफोरनि थाखायनो जादों माने इन्डास्ट्रि बा जोंनियाव गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि थाबाय जेरै इथा बनायनाय बिदिनो बायदि बायदि बनायनाय थाबाय बैफोरनिफ्राय बिदुङा माने गरम जानाय बिदुङा बिनिफ्रायबो बांदो बा बेफोरखौ नांगौ नालाय जोङो बेखौबो होबथानो हाया माने बे बे खौ जोङो मिडियाम बा उन्दै समाव बोरैबायदिमोन बा दा बे एसेबां गरम जाबाय बैफोर उन्दैनि समाव जों मोन बैनाय बा एसेबां बर' मिडियाममोन बेफोरखौ जों खालामनो थाखाय मोनसे माने बिफां लाइफांखौ जों गायनांगोन बा बिफां लाइफां गोबां बारा थायोबासो जोङो माने गरम जानाय नङा जेरै आं नोंथांनि दहाय सिगाङावनो बुंलांखाबाय
औ नंगौ नोंथां।
अरुणाचल हाजो बा हाजो खाथिफोराव बिसोरनियाव माने एसेबां गरम जाया बा बिफां लाइफां आं गोबां दं नालाय बिसोरनियाव बिनि थाखाय बिसोरनियाव माने बारा एसेबां गरम जाया। माने बार नाङो बिसिनाव बां जाय जायगा बा मोन मोनसे जायगायाव बांसिन बिफां लाइफां थायोबा बै जायगायाव बार नांखागोन एसेबां माने दुंहाव थासा रिया जाखाया
जाखाया औ
दिनै नोंथांजो बे आयदानि सायावनो गोबां बाथ्रा सावरायनाय जाबाय आरो गोबां मिथिनो मोनबाय जे आथिखालाव बिदुं बांनाय बा गरम बांनायनि जाहोना बेफोरबायदिनि जाहोनावनो जादों बिफां बिफां लाइफां दानफायनाय हाग्रा एवस्रनाय अरन बाज अरनबारिखौ फोजोबस्रांनाय बैफोरनि जाहोननि थाखायनो गरमा बांदों होननानै सानो आरो बा मिथिनो मोनबाय दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां
जागोन नोंथां जागोन
औ
दे